हेल' औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
दङ आं ओरैनो जिरायनानै। मोनासिगोन औ नोंथाङालाय?
आंबो जिरायनानै दङ नोंथां ओरैनो।
हेलै
दा नोंथाङा दसे सम हागोन नामा ओजों रायज्लायनो थाखाय?
औ दङ ओरैनो सावरायजागोन।
औ ओ दा जों माने गायनाय फुनायनि बागै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
औ
माने जोङो माइ गायनोब्ला जोङो मा मा खामानि मावग्रोनांगोन सिगांग्रो। खौ एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन माने होनोब्ला औ बिदि सोमोनदो दं जोंओ बि माइ आबाद बा गासिबो आबादजोंनो जोङो खाथि सोमोन्दो दं होननानै बुंनांगोन। माने होनोबा आबाद बिनो जोङो बांसिनै थांनानै थायो मार आबादनो जिउ खुंनायनि गुदि राहा गोदोनिफ्रायनो औ जाय जाउनाव बा जोंनि आसामाव जोङो ओंखाम नङाबानो
औ नंगौ
हाया औ बेबायदिनो जोङो माइखौ गायनो थाखाय जोङनो खोथिया नांथारगौ जायो बे खोथियाखौ जोङो मालाबा जों मालाबा माने न'आवनो दोनखायो आरो बिदान हिसाबै माइलि हिसाबै औ बेबायदिनो न'आव गैयाबाथाय जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै गायनांगौ जायो आजिखालि औ गोबां गुबुन गुबुन नाम ओंखारदों आरो ना माइनि नामफोरा औ बेबायदिनो जोङो फोनोसै समावहाय हरनै सोमनानै दोनग्रोनांगौ नोङो फख्रियाव सोमो ना दैमायाव सोमो ना बाल्थिङाव सोमो आरो जिखुनु नोङो हरनै सोमथारनांगोन आरो फाथो दैमायाव थावबा नोङो फुख्रिफोर गाव सोमोबाथाय नों फाथोनि बस्थायाव सोमनांगोन जाहाथे सिङाव दैया सिहोयो बेनि थाखाय आरो औ बेबायदिनो बालथिङाव सोमोबाथाय जोङो खुलायै सोमनाय‌ जायो
औ नों
बेनि उनावहाय जोङो बोखांनानै बे बे खौ हायावहाय दोननांगौ आरामसे फेनानै दोननांगौ आरो बेखौ गाजा बेरहोनो थाखाय जोङो थास' बिलाइ बा दुदालि बिलााय दुदालि बिलाया गिदिर जायो नालाय
औ
औ बेखौ बांसिन खख्लोबनो हानायखाय बेखौ खोबो आरो बेबायदिनो दुदालि बा थास' गैयाबा जों बे फाथोनि बस्थाखौ
दैयाव फिनानै खोबनांगौ आरो बे माइलिखौहाय बोखांना दोननायखौ बेबायदिनो जोङो हरनै दोननांगौ आरो हरसे जाबाथाय जोङो बेखौ एग्लुंफिननांगौ आरो जाहाथे जोङो बेखौ बै सिङाव थानाया बेरखांनो हाया नालाय औ बेखौ जोङो आरोबाव खोबना दोनफिननांगौ बेबायदि मिक्स खालामनानै आरो उनावहाय जोङो औ सिगाङावनो खोथिया जोंना खोथिया फैग्रा जायगाखौ खोथिया थिलि होनो बेखौहाय गिबियावनो जोंना खारायनानै लाग्रोयो सिगां जोङो औ
औ
बेबायदिनो उनावहाय मेचिनजों दै होनो गोनां जायो बे समाव मानो होनो बा बे समाव बांद्राय अखााबो हाया नालाय बेनिखायनो जोङो मेसिनजों दै होननानै आरामसे दाथ' रावबो जोंनियावहाय माने जोंनि ओनसोलावहाय मोसौ हालौलिया आरो ना मोसौ रावनावबो
नंगौ
औ ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबो
माने समाबो खम जायो नालाय बेखायनो
औ बेनि थाखायनो बेबायदिनो मोजां हालेवनांगौ मिस मिस हालौवनांगौ आरो
औ
बेबायदिनो दैखौहाय एसे रानहोग्रोनांगौ आरो दैया बांद्राय जादोंबाथाय बेखौ रानहोनानै बेबायदिनो जोंनिया खोथिया फोबाथाय खाथिनि मानसिफोरखौ लेंलाय लायनाय जायो नालाय
औ नंगौ।
बिदिनो बाल्थिं गामलाफोराव लानानै सारो आरो बै दोननाय जायगानिफ्राय हुखांना लांनानै बेबायदि सारहैयो आरो बेबायदिनो मानि फोखांनायनि उनाव मोनसे नियम दं जेरैहाय थोरिखौ सिनायो नोंथाङा
नोंगौ सिनायो नोंथां‌
औ थोरि नङाबा खासि हाग्राखौ ओरै ख'ना-ख'ना बिजौखौ बोननानै दोनलायो आरो ना जाहाथे बारहुंखा फैया बार दाननाय ऐ बेबायदि होननानै बुङो आरो जोंनिया। औ बेबायदिनो जोंनिया खोथियाखौ माब्ला फैयो होमबा जोंनिया बैसागोननि लास्टावहाय फैयो आरो। जेब्ला जोङो जाखांबाय हेलाबा फैयो आरो
औ।
औ बैसागनि लास्टाव जेठ ओमफ्राय नै बे दा आसारावहाय जोंना गायो। दाबायदियाव जोंना गायखांजोब्बाय आरो। गायखांनानै सोमखांबावलायबाय आरो दा जोंनिया ओमफाय बै औ जेरैहाय जोंना माइब्रा, जोसा थायोना औ बेखौहाय दा दलहाफोरनि हाफोरा माने रानहांबाय नालाय बेखौ दासो गायसिगोन आरो। सावनफोराव बांसिन गायो बेफोर माइखौ। मानो होनोबा दलहायावसो गायो जोंनिया बेफोर
औ।
रनजितफोरखौ मानो होनोबा बिदिनो गोबां दैनि गोनांथि जायो आरोना। बिदि दलहायाव गायनाय जायो आरो। जोंनिया दा गोदान माइ बा जोंना बोरिफोराव गायनाय माइया ओरैनो बंग' लक्ष्मि होनो आरोना बेखौहाय बे माइआ माने बोरियावबो जायो आरो दैयावबो जायो आरो।
औ।
बिनो गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हादों होननानै आङो बुंनांगोन आरो बे माइखौ गायनायनिफ्राय। जोंनिया जोबोद जादों। नोंथांमोननि जायगायाव मा मा माइ गायदों एसे फोरमायदो।
जोंनियावबो दाथ' गोबां रोखोमनि नामफोर दंङ' नालाय माइफोरनि। जेरै सल्ल' मासुरि आरो बायदिसिना माइ दङ'। जोसा बिदिनो माइब्रा बेफोरखौ जानायाव गायो आलदा जानायाव गायबाय जेनेबा
औ।
न'नि जानायफोर जेरै फरिमलफोर दं बायदिसिना नामफोरखौथ' बांद्राय मिथिजोबलायलाङा आं माने जायखिजाया मिथिनायफोरखौ होनबाय आरोना आङो बेफोरखौ माने गायो आरोना जोंथिं। जाय माइखौहाय बांसिन माने ओ बांसिन जायो जेनेबा बांसिन फिथाइ थायो बे माइखौ गायो आरो जोंथिंजाया।
ओरैनो नोंथांनि औ नोंथांमोननि हाया ओरैनो बोरि ना दलहा।
अ' जोंनि हाया मानि बांद्राय बोरिबो नङा आरो बांद्राय दलहाबो नङा आरो ना। गेजेरावनो एसे
ओरैनो हाजोनिफ्राय दै फैयो नामा?
औ जोंनि औ जोंनिफ्राय एसे हाजोनथायाय फैयो आरो दैया एसे फिसा फैयो दै फिसा
नाला ना मा होनो बेबायदिजों नलि नलि औ
नाला बायदिजों फैयो आरोना जोंथिं।
औ जोंना बेबायदि फैनाय गैया।
औ। बेफोरनि फैबा साबसिन जायो आरोना माइ गायनायाबो मोजांसिन जायो आरो माइआ। माने गोबां हासार फैफायो नालाय बेजों आरो साबसिन जाबावो आरो माइआ आरो गोबां नाफोरबो मोनो आरो बेफोरावनो
जोंनि दा बेबायदि दै फैया जोंनााव अखाजोंनो गायो आरो माइखौहाय।
अ'।
थांनाय बोसोरावथ' जोंनिया माइखौनो गायनो हायासै अखा हानानै।
रावबो गायनोनो हायासै। नोंथांमोननियाव गायदोंमोन नामा?
जोंनियावबो जोबोद खम जादों आरो गायनाया माने थांनाय बोसोरावथ' अखा गैखाया नालाय बिनिखायनो सोरबाया गायदों सोरबाया गायनो मोनाखै बिदि जादों आरो सोरबाया बिगानै बिगाथाम गायदों। आरो माने हालौखानानै दोनदोंबाबो गायनो हायासै आरो ना ओरैनो दोननाय जादों आरो जोंनिथिंजाय बो।
ओरैनो नोंथांमोननियाव ट्रेक्टरजों हालेवनायाव बिगायाव बेसेसो लायो?
जों जोंनिथिंजाय माने बिगासेयावहाय बाजौ रां लायो आरोना जोंनिथिं। बिगासेयावहाय
अ' होनबाथ' गोबां लायो।
औ लायो। औ नोंथांमोननिथिं बेसेसो लायो?
जोंनियावहाय थामजौ लायो बेनिफ्राय नै अबारो माने बिगोमा लायै बिगोमा थामजौ बाजिबो लादोंङो।
औ जोंनिथिंबो बिदिनो माने सोरबाया ब्रैजौ लायो सोरबाया बाजौ बिदिनो आरोना आरो सोरनिबा हालेवनाया मोजां जायो सोरनिबैया मोजां जाया। बिनि सायावसो ओरै ना। औ
बिदिनो गायनाय गायग्राफोरनि बेसेनफोराबो बेबायदिनो जादों जोंनिया। खौहाय ओरैनो फुनानै हरबाथाय बिगा हिसाब जोंना बिदि होनायखौ सुति होनो आरो
औ
बेबायदि होदोंबाथाय जोंनिया जिबा जौ द'जौ बेबायदि थांदों आरो। सुनानै थानांगौ आरो आरो फुनायबो गायनायबो गावसोरनो नैजिबा।
औ दा नोंथांमोननिथिं ओ। माइ गायनाय हाजिराया बेसेसो लायो?
जोंनिया थामजौ ओंखाम होबाबो होआबाबो थामजौ
औ औ
नोंथांमोननियाव
जोंनियाव थामजौ बाजि लायो आरो जोंनियावथ' माने बिदि जानाय लोंनाय गैया मा ओ डायरेक्ट जेनेबा फुंनि समाव साहैबाय बिदिनो मुरि हैबाय आरो बेलासि समावबो खनसे सा हैबाय आरो खननै सा हैयो आरो जोंथिं ओमफ्राय जेनेबा ओंखाम आरि जानाया जेनेबा गावबा गाव न'आव थांना जाहैबाय बिदिनो आरो जोंथि
जोंना बेबायदि नङा फुङाव खनसे जोंनिया एकदम साहा होथारनांगौ आरो सानजौफुआव जोंहा ओंखाम होथारनांगौ आरो बे ओंखामजों नोंगौ जोंनिया बेदर होथारनांगौ आरो जौबो नांथारगौ आरो बे माय गायनायाव बेबायदि आरो बिदिनो जोबोद खस्थ' जायो आरो बेबायदि नांगौ जायो नालाय
जोंनिथिं माने ओंखाम जानाय गैया आरो ना नोंथां माने खालि साखौल' नांथारगौ आरो सा गैयाबा जाथारा आरो बेनि अनगायै जेनेबा जोबनाय फ्राव नोङो जोबनायफ्राव सोरबाबाया जौ बियो सोरबाया बिदिनो बेदर बियो बेयाव होबाय ओमफ्राय ओंखाम जानाया गैया आरो जोंथिंजाया नोंथां
अ नोंसोरनानो मोजां मानो होनोब्ला संग्रा मानसिबो नांगौ हैग्राबो नांगौ जोबोद खस्थ' जायो आरो दे समा जाबाय
औ दे नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय रायलायनानै मोननानै
दे औ